अ दा खोनादों ना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
अ ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। ओ नोंथां जों दायो मानि सायाव सावरायनो नागिरदों मिथिंगानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथां सावरायजायो।
ओ जेन'बा जोङो मिथिंगानिफ्राय मा मा मुवा मोननो हायो आरो जोंनि आसामाव मोनबेसे बिदि मिथिंगायारि मुवानिफ्राय लानो हानाय जोङो बेसादफोरखौ मोननो हायो मा मा जायगा दं बिदिनि सावरायसै नामा नोंथां?
औ अब्ला नोंथां आं फोरमायगोरनो ना नों फोरमाय नों फोरमायग्रोदो नोंथां।
अ दे होमबा ओ दा जोङो नोंथां मिथिंगा बुंबाथ' जोंहा मिथिखागौ जेनेबा जोंनि बुहुमनि सा सोरगिदिं थानाय बा जोंनि जोंखौ साग्लोबनानै लानाय बे समायना सोमखोर गोथां अ बेखौनो जोङो मिथिंगना होनो दा जों मिथिंगानिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसादखौ मोननो हायो। ओ जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओ जिउखौ जोङो मोजाङैनो खुंलांनो हायो। जेरै जोंनो मिथिंगाया मा होयो उम उम मिथिंगाया जोंनो ओ बिफां लाइफांनि जोहै जोंनो हां लानानै थांनानै थानो थाखाय ओ जोंनो मा होयो अक्सिजेन गेस होयो। दा बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय गोबां माखासे मुवा बेसादफोरखौ लानानै जोङो थांनानै थानो हायो। जेरै जोङो जिउआव बाहासे ओ बाहायनो हानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो। जोङो मिथिंगानिफ्राय बिदिनो ओ अखा दै हा बेफोरखौ लानानै जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो ओ संसार जाबोगासिनो बा अन्थाइ मुगानिफ्राय जों दासिम ओ जों बिदि थांनानै दं आरो दा जोंनि गेजेराव दासिमाव जोङो ओ जोंनि मिथिंगाखौ जोङो मोजां आरो गारज्रि बे मोननै लामाजों जोङो बाहायदों ओ जायनि गेजेरजों जोङो आथिखालाव माखासे खैफोद आफोद खौबो जों बुगिनांदों दा जोङो गारज्रि लामाया जायो जों गारज्रि मिथिंगाखौ गारज्रियाव बाहायनाया जाबाय जोङो मिथिंगाखौ अनखांनो रोङाखैबा मिथिंगाया जोंनो ओ जे होदों जों बेखौ बुजियालाबानो जोङो मि-मिथिंगानो होफिननांगौ बेखौ जोङो होनो हायाखै जोङो खालिबो मा खालामदों मिथ थिंगानि दंफां लाइफां जों बेफोरखौ दानफायदों जोङो मिथिंगाखौ जोङो गारि मथरनि उखुन्दैजों जोङो मा खालामदों गुबुंले खालामदों बिदि आरो दा जों आथिखालाव नुनो मोनदों गोबां सुबुंफ्रा रांनि लबिया जानानै बा ओ थाइसे थाइनै रांनि थाखायनो मिथिंगायाव थानाय सोमखोर समायना गोथां बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांदों फानदों फालांगि खालामदों
दों
दा बेफोरो मा मोनसे जोबोद गोरलै ओ रां खामायनायनि राहा लामा आरो जायनि थाखाय मा जादों
आथिखालाव
बेफोरबायदि दानस्रांनाय दानगु ुंनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो बिदिनो दानो फानो दानो फानो जायनि जाउनाव जोङो मोजां रोखोमनि बारहावा बेफोरखौ जों मोननो थांलिया आरो दा बिदिनो जोङो मिल ंग जोंनो इमान मोजां जोंनो अख न गेस हगारना होायो जों दा बेखौ अनखांनो रोङालासिनो जोङो बिथांमोननि सायाव गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन बिदिनो जोङो हाबा मावनानै देखायबोगासिनो जेरै आथिखालाव नुनो मोन्दों गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बेफोरो खमायलांबाय आरो मा जोंनाव गारि मथरनि अनजिमाया बांबाय जायनि थाखाय जोङो आथिखालाव बा-गोजोन-गोजोन बार जों बेखौ मोनला टाउन सहरनि खोथाखौथ' बुंनांला जेन'बा
जेन'बा टाउन सहराव मा
गारि मथर बेफोरो ओरैबायदि होंगो दोंगो लामा थाबायनो नोंथाङा जायगाखौ मोना जायनि थाखाय मा जायो बेयाव बारहावायानो ओरैबायादि गुबुंले बा बेयाव हां लानायनि खुनु जोङो जेबो माबायानो गैया आरो मान-मा होनो जोंहा हा लानायनि मुलाम्फायानो गैया। हां लायोबानो मा जायो जोंनाव माखासे बेराम आजार बेखौ जों टाउन सहराव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो।
उम मानो होनना बुङोबा आरो बिथांमोना
जों-जोंनि आथिखालाव मिथिंगायाव मोननाय माखासे हासारफोरखौ होनानै दिहुननाय मैगं थाइगं बेफोरखौ जायालाबानो बिथांमोना मा खालामो ओ रासाय नारि मुलि होनानै दिहुननो हानाय माखासे मुलि बेफोर बेफोरखौ जोङो आथिखालाव बांसिन बाहायना ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो दा जों बेफोरखौ ओ मा खालामनो मा खालामनो हायो जेनेबा जोङो आथिखालाव जोङो बेफोरखौ नेवसिनानै मा खालामनांगौ जों जोंनि मिथिंगानिफ्राय माखासे जों हा हासार मोनखायो जेरै खानस्रिनि हासार बा जोङो जोंनावनो माखासे बिलाइफोरखौ फेसंनानै बानायनाय हासार।
दा बै हासारा
बेयाव जेबो माखासे गाज्रि गोहोम गैया जाय खौ जोङो मैगं थाइगं गायनायफ्राव होयोबा बियो जोंनि मैगं थाइगं खौबो जाहोखागोनखा आरो जोंनि मुलि बा जोंनि देहायाव हाबनाय बे रासायनारि मुलिफ्रा जोंनि देहाखौ जे गाज्रि खालामो बेखौ जोङो खमायनो हागोन आरो दा जोंनि सुबुंफ्रा बेखौ बुजिला मा खालामो रांनि लबिया जानानै बा बिदिनो थाइसे थाइनै रांखौ बांसिन खामायगोन साननानै आथिखालनि आबादारिफ्राबो बिदिनो बांसिन मैगं थाइगं मा उ‌ रासायनारि मुलि होनानै बानायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो। रासायनारि मुलि होब्ला नोंगौ जेन'बा मैगं थाइगङा नांनायनि बारा जायोबा नांनायनि बारा गिदिर गिदिर जाय जायखौ फालांगि खालामनायाव गोबां मुलाम्फा मोनो। दा मुलाम्फाया मारै मोनो होमबा नोंहा सेरसे बारायावनो नोंहा उम एकस' थाखा बारा बा दुइस' थाखा बारा बिदि जायो दा बिदिनो एसे एसे बारा बारा बारा बारा बारा बिदि बारायलांनानै बा नोंथांनि माबायाबो फालांगिनि सायाव खामायनाय रांनि अनजिमाया बारायलांगोन बिदिखौ साननानैनो जोंनि सुबुंफ्रा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो हासारफोरखौ बाहायालासे नो रासायनारि हासारखौ बाहायो आरो दा जोङो मिथिंगायाव मोननायफोरखौ जों बाहायनो रोङाखै। दा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? उम दा नोंथाङा जेन'बा बेफोरखौ जोङो माबोरै सोलाय होफिननो हागोन जेन'बा मिथिंगाफोरखौ माबोरै जों बास लाखिनो हागोन बेफोरनि सायाव फंनैसो बिबुंथि होनो हागोन नामा नोंथां उम दे होमबा
जोंहा मिथिंगायाव बोरै बासायनो होमबाथ' जोङो गोदोनि बायदिसो जाफिननांगोन नङा होमबा। गोदो जिबायदि जोङो सोलिबोदोंमोन बेबायदि सोलिब्लासो जोङो दा मिथिंगाखौ रैखा खालामनो हागोन बेफोरबायदिखौ ओ नुहुरो आरो आङो। माने दा जोंनि जि मिथिंगा बे मिथिंगाखौथ' सुबुं माहारिया सिलिं खार खालामनायनि लामायावसो थांबाय दं नङा होमबा ओं फार फ्रोम बिथिंनिफ्राय नायोब्ला जोंहा मिथिंगाया दिनै सुबुं माहारिनि मावनाय दांनायनि थाखायनो सिलिंखार जालांबाय दङ जों बेफोरखौ हमथानो थाखाय जोंहा गोबां राहा लानो नांगोन जेरै जों सुबुं माहारिनि मावनाय दांनायखौनो सोलायनो नांगोन जेरै जोङो बुंनो हायो सुबुं राहारिया जिबायदि गावनि लाबा लाबबा मुलाम्फानि थाखाय जों माखासे बिफांफोरखौ दानो। जेराव जोंहा मिथिंगाया गोबां खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो दङ जोंहा ओ बे बेफार फालांगियाव खालामनो जोंहा बिफांफोरखौ दानो। ओ बेयाव जोंहा माखासे मिथिंगानि बिफांफोरा लस जायो। जायनि जाहोनाव जोंहा ओ ओ गोबां मिथिंगायारि खहा जानायखौ नुनो मोनो। आरो जोंङो बुंनो हायो जे मिथिंगानिफ्राय माखासे जों बिफां लाइफांखौ दानफायनानै डेक्स बेन्स बायदिसिना सियार फालें बायदिसिना बानायना खौ जों नुनो मोनो ओम नाथाय ओ सुबुं माहारिया जि मिथिंगाया जि खहा जालांबाय दङ बेफोरखौ मावनायनि थाखाय बेफोरखौ साना आरो खालि गावनि मुलाम्फाबो गावनि लाबा लाबखौल' सानो। बिदि सानबाय थायोब्ला जोंहा सानसे समाव मिथिंगाया थाहैनाय नङा होननानै आंङो सानो सानो आरो आरो बिदिनो जों मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय जे मिथिंगायाव जों माखासे मिथिंगानि थाखाय साबजाथाव नङै ओम खामानि जेरै जोंङो बुंनो हायो। नाङा फाङा प्लास थिंक सेवनानै थाङै मुवाफोरखौ जोङो मिथिंगायाव गारनानै दोननाय बैफोरो जोंहा मिथिंगाखौ मा होनदों खहा खालामो आरो ओ जेरै जोंङो मोनसे प्लाम प्लास्टिक बा सेवनानै थाङि बेसादखौ नोंङो हाग्रा बंग्रा बा अरनबारि बा हाजो ओनसोलाव थांनानै गारना दोनहैयोब्ला बै जायगायाव सेवनानै थाङि बेसादा ओरैनो जायगा खौ लांनानै थागोन आरो मानोना बे सेवनानै थाङि बेसाद थानाय जायगायाव। बिफाङा रज'नोनो हानाय नङा बिनि थाखाय जोंहा बेफोरखौ ओम गारा जि नाङा फाङा जायगायाव गारालासिनो मोनसे मोजां जायगायाव गारोब्ला मोजां जायो आरो। आरो जों मिथिंगाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो ओ बिफां लाइफां बा अरनखौ रैखाथि होनो नांगोन। बिफां लाइफां दाननायनिफ्राय जोङो सांग्रां जानो नांगोन। बिफां लाइफां गायनायखौ जोंङो जेब्लायबो सिगां खालामनो नांगौ आरो। ओ बिफां लाइफां थायोब्लासो जों सुबुं माहारियासो माहारियाबो थांनानै थागोन बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोंङो गोबां ओम जि नांगौ बेसाद बेखौ मोननो हागोन जेरै जोंङो बुंनो हायो हाग्रायाव थांनानै जोङो मैगं खानो हायो। मैगंनिफ्राय जोंङो बेफार फालांगि खालामनो हायो। गिदिर गिदिर बिफांखौ दानफायालासिनो जोंङो जि जोंनो नांगौ फिसा फिसौ बेफोरखौ जोंङो गावनि जिउआव जेनेबा हेफाजाब होनो थाखाय जेनेबा जोंङो हमनानै ला नों मोनसे हाग्रानि मैगं थाइगंखौनो लानानै फैयोब्ला मैगं थाइगङाव बारा बिदि जोंहा मिथिंगाया खहा जाया। ओ बेखायनो जोंङो बेफोरखौ मावोब्ला जोंहा मिथिंगाया बिदि खहा जानाय नङा आरो आरो जोंङो ओम जे मा होनो बेखौ जि दानि जुगावदि सोलिबाय दंना मानसिफोरा जि मा होनो गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्रा सो लुहैनायखौ जों नुनो मोन दों। बेफोरखौ जोंङो खम खालामनांगोन बा होबथानो नांगोन आरो मानोना ओम हाग्रा बंग्रायाव ओम बेैफोरखौ खालामहैयोब्ला गोबां बिबांनि हाग्रा बंग्राया जोंहा दानस्रांजायो आरो मानोना ओ मानोना बै जायगानि गासैबो बिफांखौनो दानफायनानैसो बेयाव बिसोरो माखासे गिदिर गिदिर ओम माखासे बे दारिमिनसालिनि ओम न'फोरखौ लुगोन बायदिसिना बानायगोन। जाहोनाव जोंहा गोबां बिफां लाइफांङा लस जायो आरो। बेफोरखौ जोंङो होबथानो नांगोन आरो अब्लासो जोंहा बिफां लाइफां बा मिथिंगाया रैखाथि मोनगोन आरो जोंङो बिफां गायनायखौ बारायनो नांगोन जि बुहुमाव दिनैनि दिनाव बिफांनि अन बिदिनो खम जालांबाय दंङ बेखौ बारायहोनो थाखाय जेब्लायबो बिफां गायबाय थानो नांगोन आरो। बिफां गायोब्लासो जों सुबुं माहारियाबो थागोन आरो सुबुं माहारि थाब्लासो बिफां लाइफाङाआबो थागोन। बेखायनो जोंङो बिफां लाइफां बिफां गायनायखौ जेब्लायबो सिगांङाव दोननो नांगोन आरो नोंथां नोंथांङा खोनादों ना
औ नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथांङाबो ओरैनो बाजुनफोर बा ओरैनो समावथ' बिफांफोरखौ गायनो गायनायनि थाखाय नंङा होनबा
औ नोंथां औ गायनांगौ मानो होनबा जोंना बिफां लाइफांङानो जोंनि गुबै मोनसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंनि मोनसे मिथिंगायारि सम्फद जाहैबाय जायखौ जों बासायना लाखिनांगौ दा बिदिनो जोंङो नोंथां उनि समावबो लोगो मोनलायबावगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां जागोन दे अब्ला।